औ खोनादो
अ मा मा खालामदों नोंथां?
दङ जिरायनानै दा।
अ ओ ओंखामफोर जाबाय?
ओंखाम जा थवाखैनो
अ
संखांनानै ओरैनो जिरायना दं।
मा संखो?
ओंख्रिया बासो जोंना ओ पटल आलु ओमफाय आरो सुवाबिन ओमफाय आरो एम्फौ लाथा फाजा। ओमफ्राय आरो अमा बेदर खोनाबाय दा?
गैया नामा?
खोनाबायना?
औ खोनादों।
अ नोंसा जाखांबाय?
जोंहा जाखांबाय औ
ए मा मा ओंख्रि जाखो?
जोंहानिया ना सानदासोमोन
नाजो मा?
ना सान्दा ओमफ्राय आलु ओमफ्राय सामब्राम बाथोन दंमोन।
ओ गोथावानो
औ ओमफ्राय दालिबो दङ जाहैबाय।
अ
नोंथाङालाय दालिखौ जानो मोजां मोनना मोना?
दालिखो मोनो। बांद्राय मोना ओमफाय नों फौ जाना जाया एम्फौ? खोनादों ना जायो अ एम्फौ लाथाखो होनदो जानो मोजां मोन नो
औ मोनो जोंहा आबैया बे एम्फौ लाथाखौ फियो।
अ
औ
ओमफा दे ओमफाय बे बे एम्फौखौ ओमफाय मा मा बिलाइ होयो?
एम्फौआव इन्दि बिलाइ ना मा होनो
अ औ ओमफ्राय?
ओमफ्राय जानो माबाफोर बिलाइ होबावो नामाथाय आं एसां ध्यान होनाय जायाना।
मोननो गोनाङावलाय मा जेनेबा एम्फौआ मोननो गोनां जाब ह ओमफ्राय बेयाव ओमफ्राय बबे बिलाइखौ बाथाबहोयो
औ आं मोनथिमोनदै र आं मोनथियोमोन
देनाय खोन्थानायसै
आं गोसोआव दंथारोमोन माखौ फैयोमोनसै र अ आंनावथ' दायो गोसोआवनो फैयाासैनै
ह मोखोना बिलाइ मोखोना बिलाइखौ होयो आरो
अ औ औ
उम
गोसोआव फैबाय
ओं मोननो गोनांबाथाय माने मोखाना बिलाइखौ होबाथाय ह मोखोना बिलायाव माने फिथोब माबाबाय आरो थोबबाय आरो
औ
सेमोना नोंथां लोङा हो
नोंहाबो फिसियो नामा बे एम्फौ लाथाखौ?
दा आं फि फिसिया ओमफ्राय नाथाय जोंहा नआव फिसियो आरो नखरनि मानसिया
अ
जेनेबा नोंथांनोङा दा मा मा टि मावगासिनो?
ओ जोंहाथ दाथ दैज्लां बोथोर नालाय बेखायनो माइनि आबादखौनो दायो मावनो नागिरगासिनो
एह
दाखालि खोथिया फोनानै दिनबाय
गायजानाय जाथवाखै नामा होमबा?
ओहो गायजनाया माने फुनायानो जाथवाखै
अ ओमफ्राय दैफोरा बोरै जेनेबा फोथाराव
जफोरा अखायानो बारा हायाखै माथो ओंखायनो दैयानो गैया ओमफ्राय दा मि सिनजोंसो दैखौ बोखांनो नागिरदों
ए जेनेबा नोंसनाव लङा गैया नोमा दै फैग्रा फोथाराव
अ बिदिबो दङ ओं
ओम जेनेबा इनिफ्राय होनो हागोना हाया?
ओफ्राय हायो हानायालाय नाथाय दैया देग्लाय एसे खम फैदों आरो ना। माने जोंहानि हाया एसे एसे गोजान जायो नालाय बे दंग'निफ्राय बेखायनो मेसिनजोंनो होनो नागिरदों आरो ना।
ओ
औ।
ओमफ्राय माइफोराथ' मोजां जायोना?
औ मोजाङानो जायो। जोबोर हासार गोनां जायो माइया।
ओमफाय जेनेबा माइफोर गायनायाव हासारफोर होयो ना मुलिफोर होयो?
ओ गोबोरखि होयो।
ओ
बे एम्फौ लाथानि खिया बेखौबो होयो जोंहा
ओमफ्राय मोजां जायोना?
औ जोबोर मोजां जायो।
औ।
फोरजों बा एसां केमिकेल होला होलि गैया नालाय बेफोरावबा। माने थाखायानो नालाय केमिकेल फ्रियावहाय
ओम।
खायनो हाफोराबो जेबो खहा जाया आरोना।
आरो अ माने मोजां थायो। उम ओमफाय ओरैनो मा माइ गायो नोंसा?
ओम स्वर्न गायो ओमफ्राय माइब्राबो दब्लायसेफोर गायो। दब्लायसे दब्लायनै होम
मोजांना माइया?
औ मोजांङानो।
ए।
नोंथां लाहालाय गायदोंना गायाखै देग्लाय?
हैै जोंनावबो बिदिनो दैया गैया जाना दं।
अ।
जोंहाबो माने दाख्लै बावैसो खोथिया फोदोंनालाय खोथिया फोनाया सानथामल' जाबाय आरो माने जेबोआनो जायाखै।
अ
जोंनियाव आरो मा होनो अखा हाबाबो जोंनाव माने जोंनिया माने एसे गोरान नालाय। माने जोंनाव मोन दै मोननो नागिरा आरो ना। जों आरो मान लङाबो गैया ओमफ्राय बिदिनो बोरि होनासो मेसिनसो सारनासो जायो। माइ गायनायावबोदि बिदिनो खोथिया फोनायावबो
औ।
जि माने एसे खस्थ' जायो आरो।
ओं।
दै मोनाबाथाय जेनेबा बिदिनो दै लङा थाबाथ' आरो लङानिफ्राय बोनानै गायनो हायोना दैेखौ
औ।
मायदिनो रङाबो गैया नालाय। बिदिनो मिसिन होना। सो गायनांगौ जायो आरो।
औ।
खस्थ' जायो बिदिबाथाय, दै मोनाबाथाय ओमफ्राय माइफोरावबो जेनेबा नांगौ बायदि दै मोना आरो माने जोंनाव माने हायानो एसे गोरान ना। म रानजोबो आरो।
औ बिदिबा आबादालाय मोजां जायो ना जाया?
जोंनाव माने माइनि आबादा बांद्राय मोजां जाया आरोना ओमफ्राय म जोंनाव गोरान खेथि बांसिन मावो आरो।
औ।
बेबायदिनो। थालिर मावो, बिदिनो लेबु मावो ओमफ्राय आरो मैगं थाइगं बिदिनो मावो आरो जोंनाव।
उम।
माने माइ गायनायनि जायगायावनो जोंनाव माने थाजिर गायजोबो आरो। बांसिनानो ओमफ्राय माइनि खेथिखौ माने एसे खम मावनाय जायो आरो।
नोंथांलाहालाय ओ थालिरनि खेथि खालाम ना खामा?
खालामो दा दङो थालिरनि खेथि
औ।
थालिर खिथि गाय माने बुहुत खस्थ' जायो आरोना बिदिनो दैबो होनांगौ जायो हासार मुलि बायदिसिना होनांगौ जायो थालिरावबो
ओमफ्राय बे थालिरखौ फाननायावलाय बेसेबां बेसेबांसो मोनो?
देनबायबो थालिर बिदांजो खोथा जायो आरोना फाननायाबो। जेनबा थालिरा आखाइाया बुरजाबानो माने दामखौबो बिदिनो बाजौ ब्रैजि बिदि मोनो आरो।
औ।
माने बेखौ माने थालिरखो माने बिदां हिसाबैसो फानहरो आरो ना बिदाङा खैदाल होमबाना फैसाखौबो मोनबाय आरोना एसेयाव खालामनानै। जेनेब इखो दांसेयावसो फानो नालाय ब्रैजौ बाजौ मोनो दानिया दांसेयाव
अ।
बा मुलाम्फा जायोथ'ना?
मुलाम्फा जायो ओमफ्राय आरो मा होनो मावनायावाबो बुहुत खस्थ' आरो इयो माने फोसाबबाय थानांगौ थाब थाबनो। आरो नों न'आव माव मावग्रा गैयाबाथाय जोंना मावग्राबो लानांगौ जायो।
औ।
आरो ओफ्राय इसोरनोबो माने फैसाफोरबो मावनानै मावग्रानो हरनांगौ जायो आरो।
औ।
मुलिफोरानो थाबथाम होनांगौ जायो थालिराव आरो आजिखालिजों मुलि होआबाथाय आ आबादानो मोजां जानो मोजां जाया आरो।
औ औ। नंगौ सैथो।
दा थालिरा बिदिनो भिटामिन होआबा माने मुलि हा मोजां जानो नागिरा आरो।
ओ ओमफ्राय बे हाजिराफोर नालाय बेसेबां बेसेबांसो फैसा हरो?
हाजिरानो बिदिनो बुजायो ओंखाम जानानै ब्रैजौ बु जायो आरो सारिस'। ओंखामायाबा आरो नों फास' ह गो जायो।
अ बाजौ।
ओं बाजौ।
औ।
दा जेनेबा नोंथांमोनहा खय बिगासो गायनो नागिरदो एबार माइखो?
ओ देग्लाय बिस बिगा
अ ओमफ्राय बेफोरखौथ' न'नि गोजा गायो ना जेनेबा हाजिरा बाहायो?
उम। आजिरा लायो।
ओमफ्राय हाजिराखौ खैदोन लायो?
उम बिसबिघा। बिदिनो साब्रैजि जोनसो लायो।
ओमफ्राय बिसोरनो जेनेबा। जानाय लोंनाय होयो ना होआ?
जानाय लोंनाय होयो।
उमफायहाय अ‌।
जेरै बुट फोरबो होयो।
अ।
ओ- गुगुनि फोरबो होयो।
अ ओमफ्राय?
दावदैफोरबो होयो।
अ ओमफ्राय ओंखामफोर रोङा होआ?
ओंखाम ओंखामथ' होनो हायालै।
ए उमफाय बेसेबांसो बुजायो सानसेयाव?
अब्ला नोंथां जाथ'सिगोन नामा दिनैनि बे सावरायनायखौ?
औ दे।
दे।